हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
ओं खोनादोंनो जों दा न'खरनि बागै रायजलायनो आरो उम
माबायदिखौ जेनेबा माबायदि माबायदि न'खरनि सोमोन्दै
औ न'खरनि सोमोन्दै जोंनि दा जों न'खराव मा दं सोर सोर दं बेखौबो राय्लायजागोन खोमा आरो
औ फेमिलि जेनेबा जोङो न'खरावहाय मा मा मावनानै जायो मा बायदि बिदि माबायदि न'खर खुङो बेफोरखौ रायलाय जागोन आरो। जोंनाथ' बांसिनानो न'खराव गोदोनि दिनाव जा न'खर होननानै बुंङोबा जोंनि गेजेरावहाय गोदो बांसिनानो जोङो जयन्ट फेमिलिखौ नुनो मोनोमोन माने बयबो गासिबो बिजावजालि बिमा बिफा बोराय बुरै गासैबो जोङो ज'यैनो गंसे न'खरावनो थायोमोन गोबां बुरजा बुरजा जोंनि न'खरावहाय फेमिलि थायोमोन आरो। माने उम बेबायदिनो गायनाय फुनायफोराव मावनाय दांनायफोराव गासिबो ज' ज' ज' ओंखारलायोमोन जोंहा गासिबो न'खरैनो जिखि खामानि माने न'खरनियानो जा जाहा रंजानाय बाजा जानायानो जा हाबा हुखा गासै खामानियावबो जोंहा सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायोमोन।
मावनाय दांनायफोराव बेबायदि फाव सायनानै थायामोन जे जोंहा न'खरा गिदिर होननानै बेयो मावा बे मावा बेबायदि बिदि बांद्राय जायामोन आरो जोंनि न'खरफोरावहाय बांसिनानो जों माने जों जों जों दा नै आथिखालाव सोलायबोबाय जोंनि न'खराव बांद्रायानो जोङो जयन्ट फेमिलिफोरखौ नुनो मोनला जा बिमा बिफा बिफा फिसाला फिसाजो बेबायदिल'सो जोङो माने मोनसे मोनसे न'खर बा फेमिलिखौल' जोङो नुनो मोनो। बेबायदि बिनि बिमा बिफा बिनि बिमा बिफा बेबायदि जइेनट फेमिलिखौ माने फरियाल बेबायदि गिदिर गिदिरखौ जोङो आथिखालाव माने बांद्राय नुनो मोनला आरो एसे खम जालांबाय गोदोनि दिनावबा जोङो नुनो मोनोमोन माने जों जों जेनेबा खोनानो मोनोबा आबै आबौमोना जोंनो जोंनि बिमा बिफा बा आइ आइ बाबामोननि न'खरफोराबो जों जोंना जयन् फेमिलिमोन माने बिसोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो बिसोरो गोबां गिदिर गिदिर फेमिलिमोन जा बे गो दा गोबां गिदिर गिदिर फेमिलिब्लाबो गोबां न'खरफोराव हा हु थायो न'खर खालायनायाव माने मोसौ मोसा जिब जुनार बेबायदि गोबां फिसियोमोन आरो जायनि जाहोनाव बिसोर नो माने गोबां गिदिर फेमिलि बाबो खामानि मावनायाव माने मानसियानो थोआमोन जायनि जाउनाव बिसोरो खामानि मावनो बा मोसौ गुमनो हालेवनो थाखाय लाव खार लायोमोन न'खनि खामानि दामानि मावनो थाखाय ओ ओंखाम ओंख्रि संनो मानो थाखाय जा रुवाथि लायोमोन गोदोनि दिनाव माने रुवाथिफोरखौबो मोनोमोन दाहोना मोनोमोन नालाय आथिखालावसो जा दाहोना रुवाथि मोन औ मोन थाङा गोदोनि दिनाव मा होननाय खनायोमोन जोङो आइमोना जोंनो खोन्थायायो आरो गोदोनि दिनाव बेबायदि बिदि रुवाथि दाहोना थाब्लाबो जोङो फैसा हरामोन फैसानि जा माने बे फैसाजों जा सोमोन्दो गैयामोन बोसोरसेनि थाखाय जोङो दाहोना लायो बोसोरसेनि थाखाय जोङो रुवाथि लायो जेब्ला माइ गाय थङो अब्ला जा माइ महनसे बा महननै बा महनथाम बेबायदिनो जोङो राय्लायनानै लायो औ रायलायनानै लायोमोन होननानै जोंहा खोनादों बेबायदिनो बोसोरसे लाबोबाय लाबो लाबोनानै जेब्ला माइ गाखाङो फुखाङो अब्ला जोंहा मेसें बोथोरावहाय दाहोनानो दाहोनाया थाबावबा थाबाय हायाबा जेनेबा माइजोंहाय जोंहा माइखौ जों हरफानाय जायोमोन आरो बेबायदिनो जोंहा रुवाथिफोरखौबो मोनलाबायोमोन आइमोना खोन्थायो मा रुवाथिफोरखौबो जोंना फैसाजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन बिसोरनो बोसोरसेयाव माने दखना होयोमोन होननानै बुंदों गाननो जोमनो थाखाय जा दखना जरासे बा बेबायदिनो गांनै गां थाम दख'ना होयोमोन आरो माइ हरोमोन होननानै जोंनो खोन्थानो खोनादों आरो जोङो गोदोनि दिनावथ जोंना दान गोदोनि दिनाव गोबां मा होनो बेबायदिनो माइफोराथ गोबां हासार गोनां हामोन जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि हाल खदालजोंनो गायो नालाय जों आथिखालाव नुनो मोनो ट्रेक्टर फोरजों मेसिन फोरजों बाहायनानै
बिनि थाखायनो हासारखौ जों मोनला गोदो मोसौनि फ्राय जों हासार मोनोमोन बे मोसौनि खिनायफोरनिफ्राय हासार जायोमोन आरो मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय गोदो
औ मा होनो मा होनो जेनेबा बेबायदि मोसौजों गायो मोन जेराव‌ नोङो न माने गायला बब्लानो माइफोरा न' खाथि खाथि एसे दुब्लि लांदां फथार दै थाबो गैय गायनानै दोनलाबाय हारसिंनो अखाजों अखा मोनब्लानो माइआ मोजां जायो गोबां गोबां माने माइया जायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो मोने खोनथायो बेबायदिनो मै थाइगंफोराबो बिदिनो लांदां फोथारफोराव फोला बायनानै दोनबानो जालाबायो जानोबो हायो जोङो एसे एनै जों गुबुनफोरनोबो न'खरनि खाथि खाथिफोरनोबो जोंहा राननानै हरनो हायोमोन आरो माने जों बर'फोरनि गेजेरावथ जाहा मा होनो गोदोनिफ्राय नो सोलिबोयो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों माने खाथिनिजों खाथिनि रावखौबो एनायनि खालामा बिसिनाव मैगं थाइगं दंबा जों रानलायनानै जायो। औ रानलायनानै जायो जेनेबा जोंहानाव गैयाब्ला बिसोरनिफ्राय जोङो लायनानै दायो गावसोरनाव गैयाब्ला नोंसोरनाव मैगं थाइगं एसे दंब्ला सोलाय सोल' खालामनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो रावजोंबो बेबायदि एना इनि खालामा गोरोबनानै थायो जोंनि बर' न'खरफोरा माने गासिबो खौसे होनांगोन खौसेयै गोरोबनानै थायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनिनो? जोंनाव नोंथाङा माबायदि नुनो मोनो।
जोंनियावथ' बे जोंनिखबो दा बेबायदिनो आरो मिलायनानै थायो खाथि खाथिनि न'खरफोर जों रानलायनानै जायो आरो। थाइगंफोरखौबो बियो बिसोर जोंनो होफैयो जोंबो बिसोरनो होयो। बेफोरबायदि आरो दा न'खर होनबाय आरो जोङो न'खराव अनलायनाय थाबासो जोङो गोजोन मोनो आरो। न'खरावथ' बिदिनो खायसे बिदिनो नांलाय खमलाय जायो बिदिनि थाखायनो न'खराव गोजोन गैयै जायो आरो नांलाय खम लाय जुवा जौ फोर लोंनानै बिदिनो खायसे न'खराव सानफ्रामबो नांलायनाय बुलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो।
औ औ जायो माने बेबायदिनो आरो जोंनि बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जौ लोंनाया सोलिखायोनोसै जोंनाथ' जौ लों जोंना जौ गैया माने जों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने जौखौबो नांगौ आरो। जोंहा मा होनो माबा माबि जेनेबा फेस्टिभेल बा फुजा बेबायदि जाबोलाबो जोंहा माबा मोनसे हाबाफोर जाब्लाबो जों माने नुनो मोनो गोदोनि दिनाव माने नुनो मोनो हाबा हाबाफोरबाबो कासफोरबाबो बस आबो‌ जा जौ नङाब्लानो जाया। माने नांगौ आरो जोंना एसे एनै गोबां नङाबाबो एसे एनैखौ जोंनो नांथारगौ मानें संनाय जौ होनायफोरखौ जोङो
औ दा बैसागोफोरावबोथ' जोङो लोंखायो नालाय
औ औ लोंनायखौ नुखायो जोङो माने आथिखालाव एसे खम जाबोबाय आरो जौ संनाय बा बेबायदि बांद्राय हाबाफोराव हाबा हाबाफोराव गैलयानो होनजायो हाबाफोराव जोंना होनायखौनो जों नुनो मोनला बांसिन बस बा कासफोराव एसे एनै होनायखौ नुनो मोनो आरो।
ओं ओं गोदोनिजों दानिजों बुहुद फाराग जाबाय आरो।
औ औ सोलायनाय नुनो मोनबाय होनांसै बर' न'खर थेवबो बयनिबो न'खर न'खर सोलायबाय जौगाबाय माने गोदोनि दिन फोरावहाय जोंना सोलोंथाइनि फारसेबो जोंहा बर'फोरा बांद्राय गियान गैयामोन नामा? बर'फोरनि न'खरफोरावहाय फरायनांगौ औ होननानैबो सानामोन औ स्कुलफोरावबो थांलाबायनो होआमोन माने गोदोनि दिनाव गोदोनि न'खरफोरावहाय बेबायदि फरायनाय खायसे खायनै स्कुलफोराव थाङोब्ला बेबायदि खामानि दामानियाव मावनांगौ बेबायदि स्कुलाव थांलायबाबो जागोन माने रावखौबो थांनाय नुवा नालाय थांलायबाबो जागोन खामानि मावनो थां बा दुब्लियाव थां बिबायदि बि होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनाने माने जोंनि आइ मोना खोन्थायो मा बे बिसोरा गोबां जयन्ट फेमिलि गिदिर गिदिर थानायखाय माने खामानि गोबां थायो दुब्लियाव ओंखारनांगौ मानांगौ बुंनानै माने फरायसालियाव थांनो नागिरबा नांलाया फरायसालियाव थांलाय नङा मानो फराय सालियाव थांलायनांगौ दुब्लियाव थां माइ गायहै थां बेबायदि होननानै बुङोम मोनो आरो औ दानि दानाथ' दानाथ' बे बेबायदि नंला आरो उम
गोदोनि न'खरफोरा बिदिनो जानो गोनांब्लाथाय बांसिनसो खामानि ओंखारोमोन दानिया नाथाय आरो जानो गोनां खामानिखौ मावनोनोसो नागिरा आजादि थानो नागिरो आरो ओम जों गैयिफोराथ' आरो नांगौनि थाखाय हाजि जिरा मावनो गोनां जायो दुब्लिफोराव माइ गायनो गोनां जायो सान्दुं गोसाबाबो गोनांथिनि थाखाय मावनांगौ जायो उम
उम जों माने जोंनि बर' न'खरफोराव बांसिनानो गोबांखौ जों आइजोफोर खौबो नुनो मोनो जेनेबा जोंनियावथ' बर'फोरा रावबोआनो माइ गाया नङा गायखा खायोआनोखा ओ न'खराव जोङो माने माइ गायनायजों लोगोसे जोंहा ओ सानसे साननै ओ न''खराव माइ गायनो गैयाब्ला गुबुननि न'खराव हाजिरा थांनाय बा ओ बदल थांनाय जेनेबा गायसनानै होयो आरो बिसना बे गायस'नानै होयोबा बेबो बिसिनाव गायस'नानै हैफिननायखौ जों नुनो मो
ओं जोंनिखबो बिदिनो बदल थांलायो आरो हिजिरा थाङाबाबो हाजिराखो खो मोननो नागिरा जोंनिखै बि बिबा बिनाव बिदि गायलाय लायनानै होयो आरो माने बदल
औ हेफाजाब होलायो आरो बयनोबो जों सुबुं माहारि हि साबै जोङो बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ नालाय बेनिखायनो सासेया सासे खौ हेफाजाब होलायो नांगौनि समाव हेफाजाब होयो आरो बेबायदिनो गोरोबनानै थायो
औ
ओम अब्ला जोहा नोंथां जोंहा नोंथांजों जोङो गोबां बाथ्रा सावलायबाय दा समाबो जानानै फैबाय
नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों
औ